हेल'।
औ नोंथांडा खोनानो हादों ना
औ आं खोनादों नों नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आङो दायो
औ खोनायाखै खोनायाखै नोंथां औ बुंलाय
जो जोंनि बर'नि बैसागु फेस्टिभेलनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
औ
दा नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां
औ नोंथां दे सरायनो हागोन दे
औ बैसा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि मोनसे आंगो फोरबो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
दा बैसागुखौ नोंथांमोननिथिं माबोरै फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आं जिखिनि मिथियो बेनि बागै आं फालिनो सानदों आरो माबा फोरमायनो सानदों आरोखि नों
औ दे
ज्रिबिया बैसागनि ओ फोरमायनोसै आं ना
औ दे बुंलाय नोंथां
जेब्ला बैसागनि एक थारिक जायो
औ
अब्ला जों मोसौखौ माने मोसौ थुखैनाय होनो आरो ना
औ बैसागोनि एक थारिक नङा नामा नोंथां बैसागनि सान बैसाग एक तारिकनि सानसे सिगां संक्रान्ति
संक्रान्ति आंबो बारा मोजां मिथिया आरोखि दै
औ औ
माने जों मोसौ थुखैगोरो
औ
आ बिनि उनाव नेक्स्ट माबा नेक्स्टाव ना ओ नेक्स्टआव ना बैसाग मोसौ थुखैनायाव जों गोखा गोखै जायो नङा होमबा
औ औ
जों गोखा गोैखै जायो ओ बिनि नेक्स्ट उनावसो जों मागिनाय खौ जों खालामो आरोखि
औ
ओरैनो आं बारा नलेज गैया आरोखि बैसागुनि बागै
औ
नोंथाङा मिथिनायखिनिखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन जिहेथु बैसागुआ जोंनि मोनसे आंगो फोरबो जितु जोङो बैसाग बैसागोनि सानसे सिगां संक्रान्ति खालि
औ
जों मोसौ थुखैयो मोसौ थु मोसौखौ जोङो लाव फान्थाव
औ
बेफोरजों थुखैखांनानै खुबैयो
औ
बेनि उनाव जोङो से बैसागनि से अक्ट'खालि जों गेदेरा उन्दैखौ
औ
खुलुमो बोर लायो
औ
बेनि उनाव जोङो बैसागनि नै अक्ट'निफ्राय जोङो न' न' बिदिनो बैसागु रंजानो ओंखारो
औ
बेहाय जोंहा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरि गासैबो गावबागाव गावबाागाव ओंखारो बोराय बुरिया बोराय बुरिफोरजों ओंखारबाय गथ' गथ'फोरा गथ' हानजा ओंखारो
औ
बोराय बुरैया बोराय बुरिनि हान्जा ओंखारो आरो सेंग्रा सिख्ला सिख्लाया सेंग्रा सिख्लानि हानजा ओंखारो
औ
बिदिनो जोङो हौवासाफोरा गस्ला गुफुर आर'नाइ गस्ला आरो गामसा गोथां बिदि गानो बिनिफ्राय हिनजावसाफोरा सिख्लाफोरा दख'ना गोमो जिथु जोंनि बिदन दख'नाया दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा आरो बिनि सायाव फास्रा गोजा लायो बेनि फ्राय बैसागु रंजानो खाम जेरै जोंनि बर'नि दामग्रा देग्रा खाम सेरजा जथा सिफुं बेफोरखौ लानानै जोङो खुगा मेथाइ रोजाब रोजाब बैसागु न' न' बैसागु रंजायो आरोखि मागियो उनाव जोङो जोंनिथिंथ' बिदिनो सानथामखौ
औ
न' न' बिदि मोसायो
औ
जों बेनि उनाव जोङो मोसानानै मोननाय जि एसे रां मोनो बेजों जोङो लावखार ओंखाम जायो
औ
आरो बेनि उनावबो जोंना बैसागु बिदाय फोरबोखौबो फालियो
औ
बैसागु बिदाय फोरबोखौ जोंना बिदिनो बैसागनि बैसाग मासनि लास्ट बिदिनो नै अबेावबा बोसोराव नैजिथाम नैजिब्रै नैजिबा आरो अबेबा बोसोरावदि बिदिनो नैजिद' नैजिन्सि नैजिदाइन इदियाव फालियो बेनि उनाव जोंहा बे बैसा बिदाय फोरबोआवबो गोबां बिदिनो बादायलायनाय जायो मोसानाय मेथाइ खननाय खाम दामनाय जथा दामनाय सेरजा सुनाय सिफुं सुनाय आरो जोलुर गेलेनाय
औ
बायदिसिना बिदिनो गोबां गेलेनाय फोरबो जायो आरोखि उवाल देनाय माइ जावनाय बेफोरबायदिनिबो बादायलायनाय जायो आरोखि जोंनियाव
औ
दा नोंथांमोननिथिं बोरै बोरै
जोंनिजोंबो बिदिनो आरो मोसानाय लावखार ओंखाम माने मोसानाय मोननाय रांखौ जों लावखार ओंखाम जानाय बैसागु बिदाय होनाय बादायलायनाय ओ बैसागु बिदायाव जों बादायलायो गोबांनो
औ
ओरैनो नोंथाङा बैसागु मोसानो माबायदिमोन?
बैसागु मोसानोथ' जों जोबोद मोजां मोनो बैसागुआथ' जोंनि थाखाय मोनसे आंगोथार फोरबो नालाय जों बैसागुखौ माने मोनफैयैनि
उम
सप्तासेफोर सिगांनिफ्रायनो माला जागोन माला जागोन बिदिखौ मोनबाय थायो।
औ
दा नोंथांमोननिख बैसागुखौ बोरै रंजायो? एसे गुवारै फोरमायनोबा मोजां जागौमोन।
गुवारै माने आं जिखिनि नुबोदों एबा आं जिखिनि मिथियो बिनि बिनि आं माने फोरमायनो नाजानोसै आरोखि।
औ
ओरैनोथ' जों बैसागुखौ गोबां माने दाजायो आरो माने मा होनोमोनलाय? गोबां बोसोर माने बोसोरसेयाव खेबसेल' फैयोना बैसागुआ।
औ
जों गोबां माने मोजां माने। मोनो आरोखि गोबावजों फैनाय नालाय। गासिबो मिथिंगाया गोदान बिलाइ खिलिनाय होनो नामा बेखौ?
औ
बिफां लाइफां गोदान जाजोबो दैमाफोराव दै फैफिनजोबो। गासिबो मिथिंगाया सोमखोर जाजोबो आरोखि।
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंबो माने फिन बैसागु जोबनायनि उनाव जोंबो हाल खदाल माने दांफिननांगौ जायो नङा होमबा?
औ
ओरैनो ओ नोंथांमोननि नोंथांमोननि एरियायाव
औ
ओखाम जथानि अनगायैबो गुबुन दामगु मुवाजों बैसागुुमा गिनाय जायो नामा?
जोंनिथिंथ' बिदिखौ नुनो मोनाखै जोंनिया खाम जथा सेरजा सिफुं बिदिजोंनो दामनानै मोसानाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला नै दानियाथ' गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव फोराव दा बक्सफोरफोरखौ लानानैबो मोसानाय नुनो मोनो नाथाय जोंनिया जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो खाम जथा सिफुंजोंनो खुगा मेथाइ रोजाबनो मोसानाय जायो आरोखि।
अ ओरैनो नोंथाङा गोदोनि बैसागुजों दानिनि बैसा बैसागु जों माबाफोर फारागखौ नुदों नामा?
औ फारागाथ' जादों मानो होनबा गोदोनि बैसागुआव गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो दान मोनसे गाहाम रंजायोमोन।
औ।
सप्तासे गाहाम बिदिनो रंजायोमोन खिन्थु दानि दिनाव जिहेथु बयहाबो खामानि थायो नङा होनबा आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोराबो गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थांजोबो बेनि थाखायनो दानि दिनाव साननै सानथामखौल'सो जोङो रंजायो बेनि गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि एसेबां गैयामोन बिनि थाखायनो लोंनाय जानायावनो बांसिन गोदोनानै थानानै बिदिनो गोबाव समफ्राव आरोखि गोदोनि बाय बिथिबथ' दानि दिनाव गोबां फाराग नुनो मोनो।
औ।
नोंथांमोननिथिं गोदोनिफाय दासिम बैसागु रंजानायाव मा मा फाराग नुनो मोनदों।
आ बुंनो थाङोबा जों गोदोनि गोदोनि बैसागु दानि बैसागु होनबा गोबां भारागखौ जों नुनो मोनो आरोखि गोदो जाबाय जों गासिबो बैसागु मोसानो थाखाय गथ' गथाय गासिबो ज'जा ओंखारामोन नङा होमबा?
औ।
दानि जुगाव बैसागु मोसानो होनबा न'खराव सासे गामला ओंखार
औ।
आरो गोदो जों बैसागु मोसानो माबा बैसागु फोरबो फालियो फालियोब्ला जों गोबां गोबाव माने सप्तानै एबा मास मोनसे गाहाम जों फालियोमोन आरोखि बैसागुखौ दाथ' जों बिदि टाइम मोनबायबा गासिबो खामानियाव बेस्थ' जायो।
औ नंगौ।
सोरबाबा न'खरसेयाव सासे गाहाम लेहोरसिगोन। सोरबाबा सा सोरबाबा ओंखारथारै बिदि जों नुनो मोनदों आरोखि गोबां लासै लासै माने सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समाबो जोबनानै फैबाय नङा होमबा?
औ।
नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनानै सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ।
जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै उनाव फिन लोगो मोन फिनगोनखौ आसा खालामबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।